औ हेलौ नोंथां खोनादों नोंथां ना औ। गोजोन फुंबिलि नोंथां औ। नोंथाङा आंनो जों रालायनो थाखाय माखासे समखिनिखौ होनो हागोन बा नोंथाङा दा फ्रि नामा नोंथां?
औ औ।
औ अब्ला आङो मोनसे गोनांथार टपिक लानानै फैदों नोंथां। अब्लानो बे मोनसे गोनांथार टपिकनि सायावहाय आं नोंथांजों सावरायनो होननानै आङो सानदों नोंथां थां
औ सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन
अब्ला जोङो आयदायाव फैदोनि नोंथां आयदाया जादों माने जोंनि दानि मिथिंगायारि सम्पद बा जोंनि बुहुमनि माखासे आबहावा गोदोनि आबहावा आरो आबहावा गोदोनि मिथिंगायारि सम्पद आरो दानि मिथिंगायारि सम्पद बिनि गेजेराव मा फाराग दं बेनि सोमोन्दोहाय एसेब्लाबो नोंथांजों सावरायनोसै बा आं नोंथांनिफ्राय माखासे बुस्थुखौ मिथियिखौ मिथिना लानोसै बा नोंथां थाङाबो आंनिफ्राय माखासे मिथियैखौ मिथिना लादो बिदि आं सानदों नोंथां
औ औ
औ दा आङो औ आं बुंग्रोनोसै नोंथां नोंथाङा खोनासंदो ओ मिथिंगायारि सम्पद होनोब्लाथ' मिथिखायो नोंथाङा जोंनि बुहुमाव थानाय दाउसिन दाउला मानसि दुमसि जिब जुनार बिफां लाइफां दा दैमा दैसा गाैसैखौबो लानानै मा जोंनि बुहुमनि मिथिंगायारि सम्पद बेफोरो मा नोंथां गोदोनि दिनावहाय गोबां मोजांमोन आं गोदोनि बिफां लाइफांनि आंखाल गैया जिब जुनारा नि आंखाल गैया बिदिनो थानायनि आंखाल गैया जानायनि आंखाल गैया आरो गोग्गो देहा गोग्गो गो बोलो मोनोमोन जोङो गोदोनि दिनाव नोंथां ओं नाथाय मा दानि दिनावहाय मा ओ फां लाइफाङाबो खम जालांबाय जानाय लोंनायनिबो आंखाल जाबाय सुबुं मानसि अनजिमाबो बांबाय गरमम बिदुंआबो बारा जाबाय दा बेफोरनो आरो नोंथां दा बेफोरो मानि थाखाय जादों बा मानो जादों आं बेखौ फारि फारि फंनैसो नोंथां गोदोनि दिनाव मा बिफां लाइफाङा गोबांमोन आरो जानाय बिफां लाइफां मानसिनि सुबुं अनजिमाया खममोन बेनिखायनो मा गोदोनि दिनावहाय ओ नांगौ बायदिखिनि अक्सिजेनखौबो जों सुबुं माहारिया मोनोमोन जिब जुनारफोराबो मा थानो थाखाय फिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा दङ'मोन बिनि थाखायनो मा गोदोनि दिनावहाय जेनिबो आंखाल गैयामोन माने गोबाव जोरोमोन मानसि फोरा बा जिब जुनारफोराबो थांना थायोमोन दा नाथाय दा दानि बेलायावहाय मा दानि सोलि बाय थानाय बेलायावहाय मा बिफां लाइफाङा खमायबाय सुबुं अनजिमाया बांबाय सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगो गोसे मा हाग्रा बंग्रा खौ सिफायबाय ओ बिदिनो सिफायनायनि बदलै मा जोङो सुबुं अनजिमाया थांना थानो थाखाय मा हाग्रा बंग्रा सिफायबाय हादान सिफायबाय बिदिनो मा बेवहाय न' लुबाय फिफां लाइफां सिफायबाथ' मिथिखायो नोंथाङा फिफां लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो मानि जोंनि हां लानायावहाय मदद खालामो दा बेबो मा जोंनियावहाय गैला जाबाय नोंथां मानि गैला मानि खमम खम जाबाय गोदोनि आरो दानि गोदोहाय गोबांमोन नाथाय दा खम जाबाय मानो होननानै बुङोब्ला एसे सिगां बुंलांखाबाय आं फिफां लाइफां दानफैनायनि जाहनाव जादों आरो मा जोङो मा गोदान गो दान सुबुं माहारिया सानना बुजिनो हादों नाथाय मा फारसेथिं जोंनि मानसिनि थाखायहाय रा खान्थियावहाय मा ओ
प्रफिट जादों बा जोङो डेभेलाप जादों बा जोङो ा जोङो फारसेथिं ओरै सिंजों खहा खालामना लादों मानो होना बिफां लाइफां दानफायनायखौ मोनसै आं बिफां लाइफां दानफायनानै जोङो मा बर' बि बिदुं बांनाया बारा जादों। जोंहा लानायावहाय गोबांथार खहा जादों आरो मा ओरैहाय बिफां लाइफ बेवहाय न' लुदों गिदिर गिदिर इान्लास्ट्रि लुदों बे इन्डासट्रिफोरनि खुलि गनाय उखुनाय उन्दै गेफोरा मा जोंनि देहायावहाय हाबनानै मा जोंखौ बेराम आजार खालामनो गोनां जादों आरो दंबावो नोंथां गारि मटर सालायनाय गारि मटरखौ होननानै गैयामोन गोदो दिननि मानसिफोरा मा साइकेल खाायोमोन आथिजों खा थाबायोमोन थेला मोसौ गारि बोयोमोन। दा बेनि थाखाय मा गोदोनि मानसिफ्रा गोग्गो आरो लाफोद सखि गोनां गोलाव जिउ जायोमोन नाथाय दा दानि मानसिफोरा जादों मा गारि मथर सालायबाय आराम लाबाय जोङो नाथाय मा जोंनि सिंजों सिङावहाय बेराम आजार जानो हमबाय। आरो बिनि बिदुुंआ बांबाय बिनि बिदुङानो मा जोंनि बुहुमखौ गरम खालामबाय। सानसे जोंनि बुहुमा जोबस्रांलांगोन नामा आं बिदि सानो नोंथां उननि खोथा बियो ओ
औ
नोंगौ जोबसांलांनोबो हागौ। थिग बेबायदिनो जोङो आबहावाखौ मिथिंगाखौ जोङो साखोन सिखोनै लाखिनांगोन बिफां लाइफां गायनांगोन ब बा जोङो मा गावजों गाव बुजिलायनानै जोङो रोङैखौ रोङैखौहाय जों फोरोंनांगोन बा जोङो गारि मथर फोरखौ गिदिंबावनायखौ जों खम खालाम बिफां लाइफां गायनो हांगोन जों आरो बायदिायनानै फैजोबनो हाया नोंथां नोंथाङा गोदोनि आरो दानि आफानि नाबबो आंनि सिगाङाव खिथादो बा फोरमायदो नोंथाङा आं बेखौ नोंथांनिसिम आसा खालामनानै सोनाय जाबाय।
औ औ जागोन नोंथां जागोन। गोदोनि आबहावा आरो आथिखालनि आबहावा होनो थाङोबाथ' नोंथां आबहावा होनोबा आबहावा होनोबाथ' मिथि मिथिंगायारि जिहेथु जोंनि माने जि बुस्थुआ माने जिउ गोनां बुस्थुफोरो गासिबो गोगलैजोबो जोंना इसबां नो माने बे बुहुमाव जिउ गोनां बुस्थुफोर दङ दंफां लाइफां जिब जुनार माने जिसेबां सोर जिउ दङ माने बेफोरनो जोंनि मिथिंगानि बा आबहावायाव गोलैजोबो आरो दा गोदोनि गोदोनि आबहावा आरो आथिखालनि आबहावा बहुद माने सोलायबाय।
औ नोंथां
सिगांनि समाव जोंनियाहाय बेफोरबायदि माने दंफां लाइफांफोराबो बारा दाननाय दानलाबायामोन। बा गारि मथर नोंथाङा जे बुंदों बेफोरबायदिया खममोन नोंगौ गोदोनि मानसिया साइकेलफोरजों माने दावबायोमोन जिखिनि माने एसे एनै दावबायनो आथिखालावथ' नोङो ससेलाबो जोंना गारि नङाबा जाया बाइक नङाबा जाया ऐफोरबायदि जालांबाय।
औ नंगौ नोंथां नंगौ
सोलायबोबाय आथिखालाव आरो मोनसे बुस्थुखौ नुनो मोनदों माने जि थु हाजो हालाफोर फैसा थाखानि थाखाय सुबुं माहारिया हाजो हालाफोरखौ सावस्रांदों एवस्रांदों बेनि थाखायनो माने समजों लोगोसे जिहेथु जोंनि सिगांनि समावहाय जों जों जि आबाद मावोमोन जोंना सम मथे जोंना सम मथे अखा हायोमोन। सम मथे बोथोरा माने समजों लोगोसे बोथोरजों लोगोसे आबादजों लोगोसे जोंना सिगांनि समावहाय बा गोदो माने जोंना गोरोबोमोन।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
मानिबो मालाबानि बोसोरावहाय आथिखालाव जोङो माइ आबाद खालामनो थाखायबो जोंनो मालाबा अखानि गोनांथि जायो। अखाबो मोननो थांनो नागिरा मालाबा
औ औ औ।
नाङै समफ्राव अखा हालाबायनाय बाराद्राय गरम सान्दुं अभार जानाय ऐफोरबायदि माने जालांनो हमबाय दा आथिखालावहाय
नंगौ नोंथां।
बा गोदोनि समावहाय जिहेथु नोंथाङा बुंदों मानसिफ्रा गोबावखिनि जोरोमोन जिहेथु इफोरनि जाहोनाबो जाहैबाय माने आथिखालनि मानसिफ्रा गोदोनि मानसिफ्रा माने जोङो अर्गानिकखौ बांसिन इउस खालामोमोन। हासारफोरखौबो जिहेथु जोंनि जोंनाव औ औ। न'खर न'खर माने जोंना
औ।
औ मोसौ मैसो गोबां फिसियोमोन आरो सिगांहाय। गोदोनि समावहाय बे बेफोरनि माने हाग्रा जानानै खिनाय बेफोरनो माने बिराद हासार जायोमोन। सिगां गोदोनि समावहाय आथिखालाव जोङो एसे एनै माने रां खावरि एसे बारा फैनायनि थाखाय बा आबादफ्रा एसे थाब जौगानायनि थाखाय आथिखालनि मानसिफ्रा माने दै जौ एसे खम जालांबाय जिहेथु माने माबाखौहाय फसलखौहाय जोङो एसे गोबौजों मोननायखौबो जों मा आथिखालाव माने थाब मोननाय इफोरबायदि साननाय थिंकिं लानानैहाय माखासे मानसिफ्राहाय माने इफोराव माने रासायनारि बा माने माबा बायनाय हासारफोरखौ होनानैहाय माखासे जोंनि माइ माइ आबाद फावबो गोदोनि समावहाय जोंना हासार हुसार बेफोरबायदि होनाय जायामोन। एक्सालफोरबायदि बायनानैहाय आथिखालाव बेफोरबायदि दै होनानैहाय बेफोरबायदि हासार होनाय। माइ माइरं जानानैहाय बा मैगं थाइगंफ्राबो गोदोनि समावहाय बारि बागानफ्राव गायबानो जायोमोन। जोंनि हा फ्राव बिराद हासारमोन। माने अर्गानिक हासार बिराद दंमोन जोंनि हा हाफ्राव। माने सिगांनि समफ्राव हाग्राफ्राबो गोजौ गोजौ जायोमोन। बा एवनानै बेनो सेवनानै बेनो हासार जाफिनोमोन आथिखालावहाय जिसिबांनो रासायनारि हासार होदों। बेसेबांनो रासायनारि हासार बायै बायै मानसिफ्रा इउस खालामदों। इसेबांनो मैगं मैगं थाइगंफोरखौबो रासायनारि हासार लानानैहाय जोङो मैगं खेथि खालामबोदों।
औ नंगौ नोंथां।
फोरनि रासायनिक हासारनि हासारजों जानाय मैगं थाइगंफोरखौ जानानैनो। जोंनि देहाया बा जोंनि। माबाफ्रा माने सुबुं माहारिया। गोबाव सम जोरगोना माने खम जालांबाय आरो सोरबाया नोङो। गोदोनि समावहाय एकस' बोसोरनि बारा जोरोमोन आथिखालाव सोरबाया। पसिस बोसोर ट्रिस बोसोरनिफ्रायनो बेमार आजार भुगिनांगौ जायो आथिखालावहाय। गोदोनि समावथ' जोंना बेमार आजार जायोबाबो मिथिंगाजोंनो जों। फाहामनानै लानाय जायोमोन जेरै जुरि गु दि माखासे दंफां लाइफांफोरखौनो जों मुलि बानायोमोन। बा मुलि जायोमोन जोंनि थाखाय आथिखालाव बेफोरबायदिखौ जोङो। बाहायनायबो जाला नङा होनबा नोथां गोबां बिदि। माने बहुत डिफारेन्स माने गोबां माने बुंनो थाङोब्ला गोबां डिफारेन्स। जाबाय आरो दा बेफोरखौ बुंनो थाङोबाथ' जोंना बहुद गोबाव सम नांगौ जायो नङा होम्बा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां दाथ'।
माने नोंथाङा जिहेथु फोरमायलांखाबाय आरो। जों दा मानसि बा सुबुं माहारिया। गावनि मेगनजोंनो नुबोखानाय गासैबो मिथिखायो नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
उम।
अब्ला जोंना समनिबो आंखाल नोंथां समाथ' जाना फैबाय। होमबा नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नों थां ओ-ओमफ्राय दा जों नेक्स। गोदान भिडिअ'आवहाय ओ-गोदान टपिकआवहाय जोङो रालायफिनसिगोन होन्नानै आं मिजिंथिबाय नोंथां।
औ नोंथां जागोन नोंथां औ जागोन औ।